औ।
अ नोंथांजों मोनसे जिखुनु टपिक लानानै रायज्लायनो हागोन ना।
औ हागोन।
औ दा होनबा जोङो जेनाखि बर'फोरनि गामि बे गामियाव मानि मा मा मैगं थाइगं मोनो बा मा मा मैगं थाइगं मावनानै बा हाग्रा बंग्रायाव मा मा मैगं थाइगं लायनानै बिथांमोना जेनाखि गामि ओनसोलाव थांनानै थायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायसो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां जायो।
गामि ओनसोलावथ' ओरैनो बुंनो थाङोबा साखाथि फाखाथि हाग्राफोरबो नुनो मोनो जों जेरावनाखि बिथांमोना जायनाखि गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोर बिथांमोना न'आव जेनाखि बोथोरनि आबाद मावनायजों लोगोसे बिथांमोना जेनाखि हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगं बिथांमोना बेफोरनि गेजेरजोंबो जे न'आवहाय ओंख्रि लाबोनानै जाफैनाय। खौ नुनो मोनो जों दा बेनि बेनि अनगायैबो जेनाखि बर'फोर बिथांमोना जेनाखि हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोर बेफोरनि गेजेरजोंबो जेनाखि रांखान्थि बे बिथिङावबो माने एसे मुलाम्फा लानायखौ नुनो मोनो। नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जेनाखि गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोर बिथांमोना हाग्रायाव जेनाखि मोननाय मैखुन, सिब्रु, अलदर बेफोरखौ मानि नागिरनानै जानायजों लोगोसे फाननायखौबो जोङो नुनो मोनो। बेफोर मैगंफोरखौ फाननानै गुबुन गुबुन ओंख्रि जेनेबा बेदर, ना बेफोरखौ बायनानै न'आव ओंख्रि संजाफैनायखौबो नुनो मोनो आरो दा बेफोरो जाहैबाय जेनाखि अलदर, सिब्रु बेफोरो जाहैबाय हाग्रानि जेनाखि मैगंफोर नाथाय न'आव जेनाखि बोथोर लानानैबो बर'फोरा मावनायखौ नुनो मोनो जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा। दा बोथोरावबो जेनाखि मैगं मैगं थाइगं जेनेबा बिदिनो मैथा, भिन्दि, थाइबें, खुमब्रा बेफोरखौ मानि जोंनि जेनाखि बर' गामि बेफोराव मानि मोननो हायो आरो दा ओरैनो नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बा ओनसोल बेवहाय ओरैनो साखाथि फाखाथिफ्राव हाग्रा दंना गैयाबा बेफोर हाग्राफोराव आं दहाय जे बुंदों बेफोर बायदि अलदर बा सिब्रु बेफोर बायदि मैगं थाइगंफोर मोनोना मोना नोंथां एसे फोरमायदो।
जोंनि जायगायाव बिदिनो हाग्रायाथ' गैया आरोना नोंथां। बिदिनो जोंनि जायगायाव अलदर। सिब्रु, अलदर थ' मोननो थाङा मैखुन मोननो थाङा। बिदिनो सिब्रु, दिंखिया बिदिनो दौवस्रेम लाफा सायख'। बिदिनो मोनो हाग्रायाव आरो। ओमफ्राय न'आव। शआमफ्रायथ' दाथ' दैज्लां। थो बिदिनो खुमब्रा कुमब्रा जोगोनाट
औ
बिमा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावो जोंनि जायगायाव।
औ
आरो नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो आबाद मावनानै मा मा दैज दाथ दैज्लां बोथोर मा मा रो खोमनि आबाद मोननो हायो नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मैगं थाइगं खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन हागोन दा ओरैनो बुंनो थाङोबा जोंनि जेनाखि जायगा बेवहाय मानि खुमब्रा थाइबें भिन्दि बेफोरबायाददिखौ गोबां न'खर न'खर नुनो मोनो आरो जेनाखि जोंनि बर' गामिनाा बेवहाय मानि बेफोरखौ मोननो हायो आरो। दा बिनि अनगायैबो जेनाखि आं दहाय बुंनाय बादि जेनेबा जोंना गामिनि जेनाखि हाग्रा बेयाव मानिे गोबां सुबुंफोरानो मैगं थाइगं नागिरनानै बेफोर जेनाखि दैज्लाङाव मोननाय मैगं बेफोरनि अनगायैबो सिब्रु। अलदद बेफोरखौ मानि लाबोनानै न'आव ओंख्रि संजाफैनायखौ नुनो मोनो आरो अलदद बा सिबु बेफोरखौ मानि अमा बेदरजों जालायनायबो जों जोंनि जेनाखि बर' गामि बा जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोननायखौ मिथियो आरो नोंथां।
औ औ
दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो मैगं थाइगंनि सोरहाबा आबाद गोबां मावनाय दङ नामा नोंथां एसे फोरमायदो।
जोंनि जायगायावथ' साबा सानै दङ बिदिनो आबाद मावनानै गावनि गावनि न'खरखौ न'खरनि न'खरावखौ जौगानाय बिदिनो एग्रिकाल सारनि बागै बिदिनो जुंखाम थालिर बिफां बिदिनो फिथाइखौ फाननानै फालांगि खालामो आरोना बाजारफोराव बिदिनो फानलाय लाबोलाय
औ
आरो नोंसिनि जायगाथिं बिदिनो गोबां बे जायगायावथ' बिदिनो गामि गामि आबाद मावनानै बर' सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनानै फालांगि खालामो बिदिनो बाजारफोराव लांनानै बिदिनो थालिर खुमब्रा थाइबें दानि दैज्लां बोथोरावथ खुमब्रा थाइसेयाव बिदिनो सल्लिस थाखा बिदि फानहैयो
औ
नोंथांमोननि जायगाजों बिदिनो बि फालांगि खालामग्रा सुबुं दंना गैया फु खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
दङ नोंथां ओरैनोथ' जोंनि गामियावहाय बेफोरबायदि जेनाखि मेसें बोथोर बा दैज्लां बोथोर मोननै बोथोरावबो जोंनि गामियावहाय बिदिनो आबाद मावनाय जेनाखि मैगं थाइगं बेखौ मानि मोननो हायो आरो जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर माने बेफोरबादिनो नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेवहाय जेरैबादि लावफोरखौ बा खुमब्राफोरखौ फानो बेफोरबायदिनो जोंनि गामियावबो बोथोर लानानै बोथोरनि मैगंफोरखौ न'आव जानायजों लोगोसे बिथांमोना फानहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौ मैगंफोरखौ फाननानै बा दस्रा बेदरफोर नाफोर बायनानै न'आव जाफैनायखौ जों नुनो मोनो बा माबा मोनसे गोनां संख्रि फानलु बेफोरखौ बायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायाददि जेनाखि मैगं फोर बेखौ फाननानै दा ओरैनो मेसें बोथोराव गाहायै जोंनि गामियाव बांसिन आलुखौनो मावनाय जायो आरो आलुखौ माने गोबां नखर नखर बिगानै बिगासे बिगाथाम बेफोरबायदि मावनायखौ जोंनि गामियाव नुनो मोनो आरो दा नोंथां मोननि। जायगायावहाय आलुखौ माबादि मावो बेफोरबादिनो गोबां ओ आलुनि आबाद मावग्रा सुबुंफोर दंना गैया नोंथां
जोंनि जायगायावथ' गोबां सुबुङानो न'खर न'खर आलु गायनानै फानोबो आरो गावनि न'खरावबो जायो बिदिनो ओंख्रि आरो फाननानै बिदिनो दखानफोराव फानहैनानै बिदिनो ना बेदर जाफैयो जोंनि जायगानि सुबुंफोराथ' गोबां आलु गायो बिदिनो बाजारावहाय सेरसेयाव नैजि रां बिदिनो फानहैयो आरो फाननानै बिदिनो ना बेदर लानानै जाफैयो नोंथां।
औ औ दा दा होमबा जों मिथिनो मोनो जेनेबा गामि ओनसोलाव थानाय जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोनहा माने जेनाखि न'आव मावनानै मोननाय मैगंफोर बेफोरखौ फाननानै गुबुन दस स्रा ओंख्रि लाबोनानैबो जाफैयो आरो बेल' नङा जेनाखि बर' फोर बिथांमोना न'आव जेनाखि मैगंफोर मावो बोथोर लानानै बेफोरखौ मावनायनि अनगायैबो मिथिंगायाव थानाय जेनेबा ओ सिब्रु मैखुन बिदिनो लाफा सायख' बायदिसिना मैगंखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो दा बुं थाङोबा जेनाखि बर'फोरनि मोन से मख'जाथाव रंजाथाइ फोरबो बैसागु बोथोरावबो बर'फोरखौ संक्रान्ति दिनखालि एक्स' एकथा जेनाखि गोखा गोखै मैगंफोर जानायखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोर नेमखान्थिफोरा गोदोनि बै समनिफ फ्राइनो सोलिबोनाय नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ एसे खमायबोनायखौ नुनो मोनदों थेवबो जों मैगं थाइगं बा गोखा गोखै जेनाखि बैसागु संक्रानति बेवहाय माने जानायखौ नुबाय थायो आरो बयनिबो जेनाखि गामि बेवहाय माने बेफोरबादि जेनाखि गोखा गोखै जानाय बे हुदाखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेनाखि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैगंफोर बेखौ बैसागुआव जानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां
जोंनि जायगायावथ' मोनो बिदिनो गोखा गोखैखौ नाथाय एकस' एकथायाव एकस' एकथा मोनजोबा जोंनि जायगायाव गामि ओनस हेलौ बिदिनो गोखा गोखै दिनिस गोखा गोखैयावहाय दिनस्रेम दिंखिया लाफा सायख' बायदि बायदि बिदिनो लाव बिजौ जोगोनार बिजौ।
औ
हाग बा बिदिनो मिथिंगानि लाफा सायख' दुमस्रेम जों खारौ खान्दायनि जौ सिब्रुला बिदिनो दाउ फेन्दा दाउ फेन्दा मैगं बेफोरखौ मोननो थाङो। आरो एकस' एकथा एकस' एकथा मोननाय गोब्राब जाबाय दा। बेनिखायनो एक्स' एक। था नङाबाबो बिदिनो जा मोनो बेखौनो संनानै जायो आरो। गोखा गोखै बैसागुनि बोथोराव
दा बेफोर मैगं थाइगंनि अनगायैबो। जोंनि गेजेराव जेनेबा अन्थाइ दाजाब होननायखौ नोंथाङा सिनायोना सिनाया अन्थाइ दाजाब ना अन्थाइ बाजाब होनो
बेखौथ' ओ सिनायो नोंथां सिनायो
औ नोंथाङा जाफेरबाय नामा औ ओरैनो नोंथाङा मिथ थिगआनो बे अन्थाइ दाजाबखौ ओरैनो मा माजों जाजायो ओंख्रि संनानै?
आलु बिदिनो बेदरफोरावबो होयो आरो।
औ दा जोंना थास' थास' जानायबो हुदा दङ बर' फोरनि गेजेराव ओरैनो थास'खौ मा माजों जाजायो नों नोंथां खिथादो।
बिदिनो बर'फोरनाथ' थास'खौ नाफामजों जानाय बर' द' हुदा दङ। बिदिनो अमा बे अमा बेदर जों।
औ।
आरो थास'खौ जों थास' बिबारखौबो जायो थास' बिसं आरो बिनि थास' आथिं थास' बिलाइ थास'खौ नोंथांमोननि जायगायावबो बेखौ मा माजों जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंगौ थास'खौ बेदरनिफ्राय लानानै बिसं बिसंखौबो जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि बिलाइ बि बार बेखौबो माने जाजोबो आरो जेनाखि थास'निफ्राय मोननाय ना। बुंनो थाङोबा बेफोर-बेफोरखौ अमाजो जों बा दावजों एसे मैथा होस्रोलायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बा आंबो जाफेरबाय जोबोद गोथ गोथावआनो जायो नोंथां।
औ औ नोंथां गोथावानो औ।
होमबा दा नोंथां जोंना जेनाखि जोंनि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै सावरायनाय बेयो माने सम जानाय लोगो लोगोनै नोंथां जों दोनथ'नांसिगोन माथो।
औ दे होमबा दे नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय होमबा।
औ।